औ नोंथां।
औ खोनादो नोंथां।
औ औ औ नोंथां आङो नोंथांनि ओनसो सोलाव ओ माइ आबादाबो माबोरै जायो माइ आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन ना?
नोंथां माइ आबाद नाथ' दा दैज्लां बोथोर दा माइ गायनाय सम माइनि दिन नोंथां उम मा दा दैज्लां बो थोराव जोङो बयबो बयबो नखर नखरै खो थिया फैयो एबा गायो फुयो जों ज' ज' ओम ज' ज' माइ गायनो थाङो एबा बै बै माइ गायग्रानि नखराव जों गाय फोर ओम गायग्राफोराहाय हाजिरा एबा रां आरजिनाय हिसाबै थाङो फाला बदला गायलाय लायो थिक बेबायदिनो थि ओ थिक बिदिनो जोंहाबो दा खो थिया ओम माइ गायनायनि बुङोबा फार्स्थावनो खोथि माइ जायखो जों माइलि बुङो बे माइलिखौ दोनखाना लानांगौ बे दो दोनखानाय माइलिखौ बे दोनखानाय माइलिखौ जोङो दैज्लां बोथोर समा फैब्ला जोङो सोमना दोननांगो हरथाम सोमना दोनखांनायनि उनाव बे माइलिखौ बोखांना ओ दोननानै हरथाम बोखांना दोननानै थिग जोङो हालेवनांगौ ट्रेक्टर एबा ट्रेक्टर एबा मोसौजो जों हालेवना लाग ग्रोयो हालेवना लानायनि उनाव बेखौ माइलि सोमा दोननायखौ जों बिदानबो बुंनाय जायो बेखौ जों आखाइजों एबा जेंगायाव लानानै बेखौ सास्रि सस्रियै फोनाय जायो नोंथां। आरो बे बे बे ओ जिनै बा जिनै एबा जिथाम जिबासो साननि उनाव बे माइलि बे माइलि बुंनाय जाय जों खोथिया बुंनानै मिथिनाय जायो। बेखौ जों उम बेखौ र'जब्ला जों जा हा माइ गायनो होनना दोननाय हायाव जोङो हालेवनांगो नोंथां। हालेवनायनि उनाव जों बेखौ उम बे बे माइलि फोनाय जायखौ खो खोथिया बुङो बे खोथियाखौ फुनांगौ फुनानै बजा खायो बजा खानानै बजा खानानै जोङो बे माइखौनो दुब्लियाव उम दुब्लियाव रानबाय रान राननानै जोङो बे माइखौनो गायो जों हालेवनानै नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि औ औ नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गाहायै आबाद। होनोब्ला जोङो माइ आबादखौनो बुंनांगोन। आ माइ आबादखौ नो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां बयबो मावो। ओ माइखौ जोङो दा नोंथां होननाय बायदिनो माइ माइज्लि जायखौ जोङो बै माइ गायनो थाखाय जोङो दोननानै लाखानाय ओ माइ बेखौ जोङो ओ माइज्लि होनना बुंनाय जायो। बेखौनो जोङो सानथाम सोमना दोननानै जों बेखौ ओ गिबियावनो जोङो हाखौ खारायग्रोना लानाय जायो। खारायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो ओ सोरबा खनसे एवबावो। आरो सोरबा खन्नै खन थाम एवो ओ जेसांनो एवगोन एसांनो हाया मिस मिस जागोन अब्लानो मोजां जायो। बेबायदिनो जोङो माइज्लि खौ सोमनानै दोनबाय सोमना दोननायनि उनाव जोङो फोयो। ओ बेखौ जोङो ब्रा गारस्रोन जेनेबा सारस सारनानै फोनाय जायो। आरो बेयो बेखौ जोङो। सोरबाबा ओ बा बिस दिन सोरबाबा पसिस दिन सोरबाबा थार्टि थार्टि दिन बेफोराव ओ रायोब्ला फुनानै जोङो माइखौ जोङो ओ जिखिनि गायनो लाग गायनो लागा बे हाखौ जोङो खारायखांनायनि उनाव जोङो ओ एवनानै लाबावनाय जायो। खननै खनथाम। बैयाव जोङो हाया जुदि मोजां जाङै ओ-ओ गलियोब्ला एबा हाया गुरै जायोब्ला माने जोङो ओ गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै एबा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जाय जि जायनो मावो बेखौ जोङो लिंनाय हाजिरा हिसाबै जोङो लिंनाय जायो। आरो सोरबाबा सावरिबो फैनाय जायो सावरिबो फैनाय जायो सोरबाबा बिदिनो जोङो सानैजों सानैसो मानसि लिंनानै जोङो खोथियाखौ फुग्रोनाय जायो खोथियाखो फुखांनायनि उनाव जोङो हरसे दोननो हायो बा मोजां जायो फुग्रो फुग्रा गायनाय जायोब्ला बारा एरनाय बाय दि मोना बिनिखायनो सानसेनि उनाव जोङो फुखांनानै सानसे बिनि उनाव गायो ब्ला जोङो माइखौ मोजाङै गायनो हायो होननानै मिथिना मोननाय जायो आरो नोंथां बिदिनो गाय नायाव गायनाय होनोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोल दा जोङो मानसियानो गायो जाय जोङो सिख्लाफोरा बां नोंसिनि सिख्ला आइजोफोर ओ बुरैफोर बेफोर रो हिनजाव माहारिफोरा बांसिनै माइखौ ओ गायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिदिनो आलि खोनाय आलि खोनायफोराव हौवा माहारिफोरा आलिखौ खोनाय जायो आरो खोथिया फुनायाव बो हौवाफोराबो फुयो आरो हिनजावफोराबो फुनाय जायो नोंथां बेबादिनो उम आ माइ बांसिन जोंनि ओनसोलाव माइनि ओ नाम बुङोब्ला माइ ओ आबादनि सायाव नाम बुङोब्ला जायखौ जोङो रनजिद होनो रनजिद माया जोंनि ओनसोलाव गोबां जायो रनजिदानो बांसिन जायो नालाय रनजिदखौ बांसिन गायो आरो सोरबाबा ओ स्वर्न ओ आरो बायसमुथि बेफोरखौ गायनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां माइ आबाद माइ आबादखौ जोङो मोननैबो बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो। बांसिनानो जोङो दैज्लां बोथ बोथोरनि आबादखौ मा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो गोजां बोथ बोथोराव जोङो माइ आबादखौबो गोजां बोथोरनि
औ औ
ओ माइसा बर' माइ होननाय जायो।
अ अ
जुमाइ माइसालि माइफोरखौ जोङो ओ गोजां बोथोर टाइमाव जोङो माइखौ गायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो। दा नोंथांमोननि ओनसो सोलाव आबाद दोनोब्ला ओ गुबैयै मा आबादखौ मावनाय जायो जेरै जोंनिथिं माइ नोंथांमोननि ओनसोलथिं मा आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो नोंथां?
जोंनि ओनसोलथिंबो उनु ओ आबाद उम आबाद होनोब्ला एरै दैज्लां बोथोराव माइखो गायनाय जायो आरो मेसें बोथोराव जोंनि जा जेरै मैगं थाइगं होनोब्ला पथल जिंखा बेफोरदि बेफोरदि तरमुस फिथाइ सामथाय होनोब्ला तरमुस बेफोरदि बोग्रि बेफोरदिखौ जोंनिथिं आबाद खामनायबो नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां औ। ओ बो खोनानाय बायदि मोनदों नोंथांमोननि ओनसोलाव बांसिनानो उफेरा खेथि मावो। ए उफेरा आबाद मावो। होननाय ओ बायदि खोनानो मोनदों नोंथां नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि थिंजाय बोग्रि बो ग्रिनि बोग्रि तरमुस उम पथल मेगं थाइगं उफेरा खुरथि बांसिन मावनाय जायो नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ओ जायगाया हाया एसे गोजौ गोजौ खोमाना नोंथां बेनि थाखायनो उफेरा खेथिखौ बांसिनै मावनो गोनां जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव एसे गाहाय। दै थायो बेनि थाखाय ओ उफेरा उफेरा आबादखौ बारा मावनो हाया। जायनि जाहोनाव उफेरा उफेरा आबाद होनोब्ला एसे ओ गोजौहां हा नांगौ जायो ओ जाय हायाव दैया दैया जमा जानानै थाया बे फोरबायदि हायावसो अ' उफेरा आबादा जायो नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव ओ हाया एसे गो थौखाय जोंनिया माइआसो बांसिन जायो। ओ माइआ बि ओ बुंनो थाङोब्ला बिगायाव नैजि मन बहाबा नैजिबा मन बेबायदि माइखौ जानाय नुनो मोनो नोंथां। बांसिनानो जाथारा अब्लाबो ओ जिबा मना जाथारो आरो नोंथां।
औ नों
नोंथांमोननि औ औ।
नोंथांमोननि जों माइ गाय खांबा एबा जोबथा जोबथा माइ गायखालि नोंसोरनिजों बा हाल जांख्रा होननायखौ खोनानो मोनदों ना मोनाखै नोंथाङा?
औ मोनदो नोंथां जोंनि ओनसोलाव माइखो जाय नखरा माइ ओ गोबां नखरफोरानो माइ आबादखौनो मावो नालाय माइ आबाद थ जोङो जेब्ला जि दिनखालि जोङो माइखौ गायखांगोन ना अब्ला जोङो हाल जांख्रा हाल जांख्रा माने हाल ओ हाल एवनो गोनां गैला जेनेबा माइ गायनो गोनां गैला। दिनैनिफ्राय गायनाय फुनाया जोब बाय
औ।
होननानै बिदिनो गोदो गोदायनि आजै आजौमोननि इयो नेमखान्थि हिसाबै जोंङो ओ माइनाव लायनाय बेफोरखौ जोंङो खाम, जथा सि फुं लानानै लायनो थाङो आरो लाना फैनानै जोंनि बाख ख्रियाव मोजाङै दोनो। बेखौ माइनाव माइनाव दोन-दोननाय जायो आरो बिदिनो ओ जाय फोरा गायनाय फुनायाव हेफाजाब होबोबाय थादोंमोन गिबिनिफ्रायनो बेफोर सुबुं फोरखौ मानसिफोरखौ लिंनानै ओंखाम जा होनाय जायो। ना, बेदर ओ जाय जाय जि जायो बेखौ होनाय जायो। आरो बेयावनो हाल जांख्रा होननानै जोंङो गोबां ओ जोंनि ओन्सोलनि सुबुंफोरा बेखौ फालिबोनाय जादों। गाजा गोमजा ओ मोसानाय रंजानाय बायदिबो नुनो मोनबोनाय जायो नोंथां।
औ नों थां हाल जांख्रा होनबाथ जोंनि ओन्सोल जाय नोंथां उम हाल जे दिना हाल जांख्रा जाहारो जायो इदिना खालि जोंनि जा-जा-जामुं जा-जानाय खायद' एबा इखौ थाब जानाय जाया आरो ना मोना गायखां लोखां खानसेयान औ सानसेयानो गायो गायनानै मोनाबा जायो ओमफाय जेरै जे ओम सानसेया गायसे गायनानै जोबनोसै समाव हाब्रु फोनलायनाय एबा होसोलायनाय बिदि बे गेलेनाय नुनो मोनो जोंनि जाय नोंथां। बेनि उनावसो ओ जाय जाय बिगो मा आबा एबा माय गायगोर उम हा मालिखखौ उम जों हाब्रुजों फुननाय नुनोमोनो एबा खानाय हेगारनानै हाब्रुजों फुनफजोबनानै मोसा मोसा मायनावखौ बराय बराय ला बनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथा नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो ओ जोंनि ओन्सोलावबो इदिनो हाल जांग्रा खालि ओ बिदिनो हाब्रु फोनलायनाय रंजानायनि गे जेरजों एदावलायनाय बेफोरबायदिया सोलियो हा
औ
बेबादिनो जोङो जोंनि आसार खान्थिखौ लाखिबाय थायोब्ला जोंनि उननि उननि सुबुंफोराबो जोंखौ मिथिगोन बे-बेबादिनो खालामो होननानै मिनथिगोन नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथा दे ओमबालाय नोंथांजो ओ माइ गायनाय माइ
ओम दे दे दे दे नोथां दिनैनि था ओम दे
ओ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां